औ औ खोनाबायना नोंथाङा औ दा बेसे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय आं थोंजोङै बुंसै माने न' लुनायनि सोमोन्दै
औ औ
औ जोंहाथ' माने समजों लोगोसे गोबां सोलायबाय आरो जौगाबोबाय नङा होमबा मानसि बा सुबुं माहारिया
नोंगौ
दा जोङो जे गिबियावनो जों ओनसोलनि बागैनो रायज्लायग्रोनोसै मानो होनबा जों बयबो बर' सुबुं ज' गेजेराव थालाय लायनाय जों जोंनि सोमोन्दै बेखौनो बांसिनै मिथिगौ नङा होमबा औ दा जोंहा बर' न'खर हिसाबै न' लुनाया गोदो गोदायनिफ्राय नायहरोब्ला माने जोंहा गिबियावनो औवा खौनो आगजु बा औवाखौनो गिबि गाहाय बेसाद हिसाबै बाहायोमोन नङा होमबा जोंहा माने न' न' बानायनो थाखाय जोंनि गाहाय नांगौ मुवायानो जाबाय औवा औवानिफ्रायनो जोङो माने गासिखौबो बानायनानै लायोमोन नङा होमबा जेनेबा मोनसे न' लुनो थाखाय जोङो औवा खोनि थाखाय खुन्थिया नांगौ गोनां जायो। खुन्थियाखौ जों औवानि बानायो आरो ओरैजाय माने औवाखौ बासिनानै बानायनो गोनां जायो खुन्थियानि थाखाय औवा गुबैखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै खुन्थिया बानायो मानो होनबा औवा गुबैया थाब सेवा बुरखा औवाखौ लायोबा माने थाब नस्थ' जायो आरो ना नायनायावलाय गिदिर औवा बुरखाया थेवब्ला बो माने हायावहाय हाखरसे जावनानै फबोबा बियो थाब सेवनायनि सानस सानसा बांसिन बेनिखायनो औवा गुबैखौ सायख'नानै लायो औवा गुबैनि गुदि बाहागोखौ आरोना बेखौ खुन्थिया बानायो जोङो आमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा ओरैजाय बेराखौबो जों औवाजोंनो बानायो नङा होमबा माने इन्जुरखौ औ बेनि था खाय जोङो औवाखौ माने ससे ससे हासंनानै लानानै बेखौ सिनखावनानै गोबा गोबा बानायनानै लायो आरो बेखौहाय आमफ्राय उनावहाय जोङो फेराय खानानै माने बेहायनो हेबनानै लानांगौ जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो माने हेबै हेबैनो जोंहा इन्जुरखौ बानायनानै लायो आरो ओरैजाय जोंहा गोजौनि बाहागोखौ रायखाङोब्लाबो बेवहायबो जोंहा माने औवाखौ नांगौ जायो बेहायबो गोजौवावहाय जों मुदा बानायनो थाखाय आरो ओरै जाय माने बाहायनो थारना आलादा आलादा बाहागो नि मुं दं गोजौनि उखुमावहाय थरना मुदा आरो बे गोजौवावनो सेफालिबो खाना होयो मानो होनबा गोदोनि दिनावहाय जोङो माने थिं बाहायै समावहाय माखौ खालामोमोन जों थुरि जोंनि बर' ओनसोलावथ' माने थुरि फि फांखौथ' सिनायो जानांगौ नोंथाङा
औ नंगौ सिनायो
बे थुरिखौहाय हानानै मुथा मुथा खानानै लायो आरो बेखौहाय सिगाङो फेराय खानानै लानानै बे फेराइनि सायाव जाबनानै होयो आरो मोजाङैनो समानै जाबनानै होयो थाखो थाखो थाखोनो आमफ्राय बेनि उनावहाय आरो बिनि सायावहाय माने बेबायदिनो सेफालिक्स माने सैनानै बे सायावहाय आरो जाबदेरनानै बै सिंनि फेराइजों माने खाजाबनानै लाखिनो गोनां जायो दा बेबायदियै माने गोदोहाय जोंहा नखौ लुयोमोन नङा होमबा नोंथां बै आमफ्राय बैनि उनावहाय जोंहाथ' बेराखौथ' ओ बै औवा नायजोंहाय हेबनानै लाबाय दा बेखौथ' जों ओरैनो औवा गोजायै थानो हाया मानो होनबा बार बारो बार बारोबा जोंहा बेजों गुदुंजों थोंजोङै बार हाबो अखा हायोब्लासो सारसननायनि सानसा बांसिन थायो दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा खालामो जोङो माने बै हा हायाबोथ' आलादा आलादा गाबनि थायो नङा होमबा माखा माखासे बालाहा माखासे आयथालि हा माखासे गोसोम हा दा जोंहा बै बेरानि थाखाय माने बै गोसोमखौ लिरोबाथ' न'वा खोमसि नुयो नालाय बेनिखायनो जों मा खालामो बै आइथालि हा हा गुफुर बिनि नुनायाव गुफुर आरो आमफाय हायाबो एसे आ था आथा जायो बे हाखौ जोङो मोनसे जायगानिफ्राय जेनेबा हा जावनानै लाबोनांगौ आरो न'वाव लाबोनानै बेखौहाय मा खालामो गोबोरखि एसे ओमफ्राय बै जिगाबखौ मिथियोना नोंथाङा जिगाब बे माइ माइनिफ्राय ओंखारो बेखौहाय दानफेयो आरो खिन्थि खिन्थि खिन्थि दान फ्लेनानै बिखौहाय बै हा हाजों लगायनांगौ जायो हा गोबोरखि जिगाब दै होनानै थिगसे गाख'नांगौ आरोना नों थां बेखौ गाखोननानै माने लगायनानै लाग्रोनांगौ जायो जोङो थिगसे मोजां गाख'नानै माने एकदमबारे गुरै खालामना लाजोबनांगौ जायो दैजों मिक्स खालामनानै बे जेसेबां गथा दं बेखौ सिफ्रुना लाजोबनांगौ जों जेरा लाथा लाथा जायो अब्ला जोङो बेखौहाय मा खालामो गामलाफ्राव लानानै एबा खायफाया बाल्थिंफ्राव लानानै बा खादाफ्राव लानानै बै बेरा खानायाव बेखौ जोङो लिरनानै होयो आरोना नोंथां बेबाय बिदि माने लिरनानै होयोब्ला बियो ख्रे अरथेयो आरो बे बेराजों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो गासिखौबो लिरनानै ला ला ला लानां गौ आरो बिदिनो मफ्राय बेनि सायाव आरो नैथि खेब लिरबावनांगौ जायो मानो होनबा फार्स्ट लिबनाया जोंहाथ' मोजां स्लिम जाया नालाय फिनिसिं होनो थाखाय माने आरो सायाव खेनसे ओरैनो जिगाब दानफ्लेनायखौ होआलासिनो गोबोरखिजों हाजों लगायनानै लिरबावनांगौ जायो आरोना बै फार्स्ट लिरखांनायखौहाय रानखांनायनि उनावहाय बेबायदि जोङो खालामनानै लानो गोनां जायो अब्ला जोंहा बार अखानिफ्राय रैखा मोनो आरो ना दा जों बेबायदि न'खौ लुयो आरो ना नोंथां लुयोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दरबोथ' बानायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां बे दरखौबो जोङो औवानि फ्रायनो बानायनाय दारहा बा औवानिफ्रायनो माने गोबा गोबा खाथि खालामनानै मोनसे दरजानि महर होनानै जोङो बेखौहाय बानायनानै लायोमोन आरोना नों थां दा जों बेबायदि खालामोमोन आरो नोंथां
औ
आरो बिदिनो खोरखिफोरखौबो बेबायदिनो सेम जेरै दरजाखौ बानायदों बेबायदिनो औवानि फ्रायनो दिहुननानै बानायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा न'फोरखौ गोदोनि दिनाव बेबायदि बानायोमोन दा जोंहा बिनिफ्राय थ' एसे सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां अब्ला नों थाङा नैबे सोलायनायनि उननिफ्राय माबायदि न'खौ लोगो मोनफैखो बिनि सोमोन्दै एसे दाथायखौ आंनो खोन्थादो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां आ नोंथाङा ओ जोंनि गोदोनि न' नुनायनि माखासे सोमोन्दैखौ नोंथाङा फोरमाय जोब्बाय ओमफाय आङो माखासे बिनि गेजेरावनो मिथियैफोरखौ आरो मिथिनो मोनबाय ओमफाय जोङो दायो आथि खालाव बैफोरबायदि गोदोनि बायदि गोदोनिफ्राय जोङो ओ दाननिजों रुजुयोब्ला गोबां माने आलादा नुनो मोनो आरो जोङो आथिखालाव जोङो बेफोर थुरिफोरजों बा जोङो औवानि खुन्था होनानै ओ जोङो बेफोरबायदि फेराय खानानै ओ थेवलजों खानानै जोङो न'फोरखौ लुनानै लायोमोन ओमफ्राय बेराफोरखौबो जोङो बिदिनो हाजों लिरनानै जोङो न'खौ लुनानै लायोमोन आरो आं खनो हायोदि जोङो बै समनि बेफोरबायदि थुरिजों लुनाय बा हाजों लिरजानाय इन्जुर बेफोरो न'आ माने गुसु एबा एसे थान्दा जायोमोन आरो। माने एसे सान्दुं गोसाब्लाबो एसे गुसु गुसु जायोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि थुरिखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनला। जोंनि गेजेराव मा फैखो जोंनि गेजेराव थिं फैबाय बा जोङो अन्थाइ बालाम बानायनाय बेफोरबायदि ओ खान्थिया फैबाय जोंनाव। दाथ' जोंनाव बांसिन माने बयनावबो जोङो थिं नखर थिंजों लुनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो गोजौआव उखुमाव जोङो थिं होयो ओमफ्राय इन्जुराव ओ दङ दाबो इन्जुराव ओ साफा सानै बेबायदि ओ हाजों लिरजानाय इन्जुरखौ दाबो बानायो नाथाय जोङो गोजौ नि उखुमाव जोङो नाथाय बे थुरिफोरजों लुनायखौ जों नुनो मोनला। बेयाव गासैबो थिंखौ बाहायजोबो आरो जोङो बेबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय आरो माखासे फोरा दाना इन्जुरखौबो ओ इथाजों बा बि बेबायदिनो अन्थाइ बाला सिमेन्ट होनानै ओ लुनायखौ जोङो नुनो मोनोसै। ओमफ्राय थि बे फुमावबो आथि आथिखालाव जोङो थिंनि सोलायै ओ थोंजों बेबायदिनो ओ बाला अन्थाइ सिमेन्ट होनानै जोङो थालायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। न' लुनानै थायोसै आथिखालाव मानोना ओ ओ जोङो सिगां ओ समाव जोङो बै बेफोरबायदि ओ थुरिजों बा नारा ओ माइ नाराफोरजों जों जुदि न' लुयोब्ला जोङो बोसोरसे बा बोसोरनै खोब बारा जोङो बारा बोसोरनिसिम थाङोमोन आरो बे न'आ। औ बिदिनो जोङो बोसोरसे बोसोरनि उनावनो जोङो बे अखुमखौ जोङो फोसाबबाय थानांगौ बा गोदान गोदान थुरि ओ नाराजों जोङो ओ बे उखुमखौ उलाफिनबाय थानांगौ जायोमोन।
औ
नाथाय ओ बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ आथिखाल आथिखालाव मा खालामखो जोङो बे ओ थिं बा जोङो थिंनि बा बेबायदिनो ओ हानिथिं बा बिदिनो ओ एलमिनियामनि थिं बेफोरबायदिखौ आथिखालाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर थिङाथ' अ गोबां बोसोर थाङो जोङो अ स्निजि ओ दाइनजि बोसोर जोङो जोरनायखौ नुनो मोनो जुदि आरो ओ बेखौ जोङो गोबां सम जौ ओ जोर होनोब्ला जोङो बै थिंङा एसे माराम जाहां जायोब्ला बै सम समाव जोङो बेखौ एसे साफा खालामनानै बा ओ हुनानै सा सा खालामनानै जोङो बेयाव गाबहोयोब्ला एबा जोङो कालार फोनोब्ला बेयो आरो गोबां बोसोर जोरबावो आरो। जों बेबायदि खालामनानै आथिखालाव जोङो लायोसै न'फोरखौ औ बेबायदिनो जोङो माने गोबां न'फोरखौ नुनो मोनोसै अ बेनो आरो नोंथां जोंनिया माने गोदोनि आरो दानि सोलायनाय न'नि माखासे बानायनाय आदबफोर एबा दाथायफोरा नोंथां
औ माने समजों लोगोसे जोंहा गोबां जौगाबोबाय आरो माने साबसिन फ्राय हामसिन बानायबोबाय गोदोनि बायदि थ' माने अब'हाय थाबाय थानो दा माने साबसिननिफ्राय गोदो थुरि न'आव थायोमोन दा बिल्डिं न'आव थासै जोंनि बर' सुबुं फोराबो गोबां जौगबाय लेखा फरा रोंबाय रां खामायनो रोंबाय फालांगि खालामनो रोंबाय आरो गोबां माने गिदिर गिदिर बागानबो खालामनानै लानो हा बाय माने गोबां रां आरजिनो रोंबाय नालाय दा जोंहा जौगानाय बैफोरबाय दि न'खौहाय बानायनानै लानो हानायनि सुबिदाया जों बर'फोरनि गेजेरावबो फैबाय नङा होमबा नों
औ नोंथां होमबा औ नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां होनबा ना
औ दे बिदिबा दे
दे नोंथां
फाय